औ खोनादों खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मोजांयै दंना?
दङ नोंथां। मोजाङैनो नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। दा आं नैबे दान्दिसे समावहाय नोंथांजोंहाय जे दावबायनाय मोनसे हाबाफारि ना बे दावबायनाय हाबाफारिनि सोमो दै सुंद'यै सावरायनो लादों नोंथां
ओ सावरायजायो नोंथां आं दा ओरैनोसो दंखायो मोजाङैनो जागोन दे ओ सावरायनो
दा नोंथां दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायनि ओ माखासे गोबां बिथिंफोरखौ जों नुनो मोनो ना जे सोरबाया मानिबा माबा मोनसे थांखि लानानै दावबायनाय माबा मोनसे हाबाखौहाय जाफुंहोनो आरो सोरबाया मोनसे मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौहाय नायनो बा गावनि गोसोनि गोजोननायखौहाय लाहैनो दावबायनाय बैफोर माखासे बिथिंफोरखौहाय ओ दावबायनाय माखासे बिथिंफोरखौ लानानै दावबायनायखौ जों नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां मानसिनि ओ मानसिनि जिउआव गोजोन खुसिया नांथारगौ नोंथां
नोंगौ नांथारगौ नोंथां
जिउआ थांना थानो थाखाय गोजोननायबो लानांगौ नोथां बे गोजोननायखौ लानो थाखाय दावबायनांगौ दावबायनायजों गासैबो बिथिङावनो ओ जिउआव सोलायनाय लाबोयो नोंथां बै जायगायाव दावबायनाया बै जायगानि थानाय जानाय सोलिनायनिफ्राय लानानै गासिबो मोनथियो आरो गाव गावनि साननाय हनायफोरखौ बारायना लानो हायो नोंथां बेनिखायनो मानसि जा जिउआव दावबायनाया गोनांथार नोंथां
थारैनो नोंथां दावबायनाया थायोब्ला मानसिनावहाय ओ गोजोननाय मोनसे बिथिङा अरायबो जाफुङो एबा मोनफुङो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोथां
गोदोनि दा गोदोनि समनिफ्रायनो ओ सुबुं माहारिया जे अन्थाइ मुगानि समनिफ्रायनो गोबां बायदि रोखोमनि बिथिंखौ लानानैहाय दावबायनायखौ जों नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
दा आथिखालनि मुगायावबो बे दावबायनाय मोनसे हाबाफारिया सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां बै दावबायनाय हाबाफारिया गाव गावनि जिउआवहाय माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन नामा एबा माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा बैफोर माखासे हाबाफोरखौ लानानै जों गाव गावनि ओ थांखिखौ होसोनानै दावबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां जै दावबायनायाबो मोनसे ओ जोंनि जिउनि मोनसे गोजोर माने जोरथायनि मोनसे ओ नेरसोन होननानै बुंनो हायो नोंथां जै दावबायनाय जों जोंनि ओ सोलेर जोंनि मेलेम जोंनि देहायारि अंग गासि थि बिथिङाव ओ माने जौगासारनाय माने मोजां थाजिमै थाइ नोंथां बेनिखायनो जोङो दावगाय दावबायनायखौ ओ दोनथ'नो नाङा नोंथां दावबायनायखौ जोङो मोनसे हुदा बायदि लानानैसो ओ नांगौ नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो थारैनो थार खोथा नोंथां जाय सुबुङा बांसिनै दावबायगोन जिउआव बांसिन दावबायनाय लागोन एबा थांखि लानानै दावबायगोन बै सुबुङासो जिउआवहाय सासे गेदेर जा फुंसारनाय मोनसे ओ हाबाफारिया बिनियावहाय जागोन नोंथां।
नंगौ नोंथां जेरै मोनसे जायगायाव दावबायना नों बै जायगानि ओ आबाद मावनायनिफ्राय लानानै जिउ खांनायनि राहा खालामना लानाय बै जायगानि रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय गासैखौबो सोलोंना लानानै गावनि जिउआव बाहायफैनो हायो नोंथां आरो बेजों जोंनि जिवा बो सोलायलाङो नोंथां बिनिखायनो जोङो दावबायनायखौ खम खालामनो नाङा नोंथां ना मा बुङो नोंथाङा?
नंगौ नोंथां नों थारखौनो बुंदों नाथाय माखासे समावहाय जोंनि समाजारि सुबुंफोरा बे मोनसे दावबायनाय हाबाखौहाय एंगारलांनायखौबो नुनो मोनो। मानोना बेसेनि बिसोरनि सान साननायफ्रानो एसे थौले बिसोरो दावबायनो गोसो जाया जायगायावनो थानानै ओ जायगानि थासारिफोरजोंनो बिसोरो गोरोबनानै थायो। नाथाय बिसोर मानसिया जे गुबुन जायगायाव दावबायनाय एबा ओ बेरायहैनायनि गेजेरजों बै था बै जायगानि आबहावा आरो गावनि जे थाबाय थानाय मोनसे आबहावा गोबां फाराग दङ' बेनि बे फारागखौ बिसोरो मोनदांनो हाया। जायनि जाहोनाव बिसोरो बेरायनाय मोनसे बा दावबायनाय मोनसे हाबाफारिखौहाय बिसोरो मोजां मोना।
नंगौ नंगौ नोंथां जेरै सोलोंथाइ बिथिङाव दावबायनाया गोनांथार नङा होमबा नोंथां जेरै बै गुबुन दाबसे जायगायाव बै गुबुन दाबसे जायगानि सोलिनाय बै गुबुन दाबसे जायगानि सोलोंथाइ लानाय, बै गुबुन दाबसे जायगानि रायज्लायनाय, बै गुबुन दाबसे जायगानि बेरायनाय बे गासैखौबो जोङो जोंनि ओ सोलोंथाइनि बेलायाव माने बाहायफैनो हायो नोंथां। जोङो बै ओ सोलोंथाइखौ बै बायहेरानि सोलोंथाइखौ लानानै जोङो माबायदि ओ सोलोंथाइ लानायावबो ओ आवगायलाङो बेनि बागै मोजाङैनो गोहोम खोलैहोनो हायो नोंथां। नङा होम्बा नोंथां। नोंथाङा मा बुङो बेखौ?
नंगौ नोंथां बेनिखायनोथ' आथिखालनि जे सोलोंथाइ बिफाननि माखासे गभमेन्टफ्रा बा ओ सोलोंथाइ बिथिङावहाय बे मोनसे दावबायनाय हाबाफारि बा दावबायनाय आयदा खौहाय सोसननानै ओ गासैबो फरायसाफोरखौहाय ओ मोनसे थांथारनांगौ एबा मेन्डेटरि खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जायनि जाउनाव बै फरायसाफ्रा गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों जा एसे हायो बै जायगानि आबहावाखौ आबहावानि सोमोन्दै मिथिनानै ओ माखासे गावनि थानाय आबहावा जायगायावहाय आ सोलायनायखौ लाबोनो हायो एबा बै जायगायाव थांनानै गावनि जायगायावहाय फैफिननानै जे मोननै जायगानि गेजेराव गुबुन गुबुन माबाफोर फारागथि दं नामा आरो ओ सोलायनांगौ। एबा सोलोंनांगौ मोनसे माबाफोर हाबाफारिफोर दं नामा? बै बिथिंखौहाय फरायसाफ्रा मिथिनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां जेरै ओ बिदिनो नि जिउआव माने बेरायनाया गोनांथार जे बेरायनायाव थानाय जे गोनोखोआरि आदब खायदाजों हाबा मावनाय माने दानि जुगाव जे गोनोखोआरि आदबजों बायदि रोखोमनि ओ खामानि मावनायफोरखौ लानानै जोङो ओ जोंनि जे जोंनि जे थांखि बेखौ जोङो जाफुंहोनायाव मदद मोनथों जो नि थाखायनो मानसिनि जिउआ बेरायनायजों गोबां गियान आरजिना लानो हायो जेरै बै हादराव माबायदि सोलियो माबोरै सुबुंफोरजों रायज्लायो माबोरै थायो माबोरै जायो बेफोर गासिखौबो जोङो ओ सोलोंना लानो हायो ओंखायनो बेरायनाया गोनांथार नोंथां नोंथाङा मा
बेनिखाय नंगौ नोंथां नों थारखौनो बुंदों बेनिखायनोथ' बुंदों जे गोदोनि जे अन्थाइ मुगानिफ्राय लानानै जे सुबुं माहारिया दिनैनि बे ग्लबेलाइजेसन मुगासिम सोलायबोदों नङा होम्बा नोंथां बेनि गेजेरावहाय दावबायनाय मोनसे हाबा फारिया दङ नोंथां मानोना गोदोनि समावहाय अन्थाइ दर बा बबेबा बिफां सिङावहाय थानानै दावबाय दावबाय सुबुं माहारि फ्रा दिनै बेयाव गाबोन बैयाव थांनानै बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइ बेखौ बेरायथिंनानै एबा दावबायथिंनानै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां दा बैफोर जिउ खुंनाया आथिखालनि मुगायाव दावबायनायनि गेजेरजोंनो सफैदों नोंथां दा आथिखालनि बे ग्लबेलाइजेसन मुगाया ओ बै दावबायनायनि गेजेरजोंनो फैदों बा जादों होननानै जों बुंनो हायो नङा होम्बा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां जेरै जे दावबायनानै जे गावसिनि गोसो माने सानस्रि आरो मेलेमखौ जे मोजाङै ओ दैदेनलांनो हानायनि जे खामानि मावनायनि बे फिथायानो जों दा बेखौ मोननाय नङा होम्बा नोंथां जेरै
नंगौ नोंथां नों थार खौनो बुंदों
ओ गोसो आरो मेलेम ओ गासैखौबो ओ जौगासार होनायाव मदद खालामो नङा होम्बा नोंथां
नोंगौ नों थां बेनिखायनो थारैनो दावबायनाय मोनसे हाबाफारिया सुबुं माहारिनि जिउआवहाय जोबोर गोनांथार होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
नं- नंगौ नोंथां। बेनिखायनो जे दावबानायखौ आंगो होननानै ला नङा होनबा नों नोंथां औ।
नंगौ नोंथां अब्ला दे नोंथां नोंथां
औ खोनागौ नोंथां। दे होमबा नोंथां।
दिनैनि बे दान्दिसे सरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सै नोंथां।
जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।